गाव खोनानै
उम दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
औ आं बिदिनो दं नोंथां नोंथाङालाय
एसे थेरदों नोंथांना हेलौ
मोजां खोनादों ना दा
औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय नोंथां औ माने नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं नोंथांजों
नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे ओ
ओ आं आयदाखौ लादोंमोन माने जे गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि आबाद मावोमोन आरो दानि सुबुंफोरनि आबाद मावनाया माबायदि माने मा सोलायबोखो गोदो जे सोलोंथाइ गैयालासिनो सुबुंफ्रा आबाद मावोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै आबादनि सायाव गोबां जौगानाय लाबोदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो गोदोनि समाव माबायदि आबाद मावोमोन आरो दानिया आथिखालाव माबायदि आबाद मावो होनबाथ' गोबां दं आरो आथिखालाव गोदो ओमबा सोलोंथाइ गैयामोन ओ सोलोंथाइ गैयाब्लाबो बिदिनो आबाद मावनायखौ नुनो नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ लानानैबो गोबां आबाद मावनायखौ मोनो बिदिनो गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जों गोदोनि ओ जि आबौ आबैमोनना फोरोंना गालां ओ बेफोरखौनो गोदोनि फिसा फिसौफोरा गोदो सम मावदोंमोन मा आजौ फोरोंना गालांनाय नालाय बे समावथाय सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गोदोनि समाव आबाद खौ बोरै मावो बिदिनो फोरोंलांनायमोन आरो बिदिनो फिसा फिसौ इदिनो फोरोंलांजोबनायमोन आरो बे समाव बेनिखायनो गोदोनि समाव रोङोमोन गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावनो थाखाय ओ मोसौ मोसौफोरजों मोसौ मैसोफोरजों हाल एवनानै आबाद मावनानै जायोमोन आरोना ओ बिदिनो मोसौ मैसोनि अनगायैबो जोङो फोरनि मोसौ मोसौ गायफोरजोंबो हाल एवनाय जायोमोन बेखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो ओ बिदिनो मोसौ मैसोफोरजों हाल एवनानै गायोमोन बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो गोदोनि समाव जोङो बांसिन जोङो ओ आसु माइखौबो गायनायमोन आरो जोङो गोदोनि समाव ओ मेसें बोथोरानो जा दैज्लां बोथोरानो जा बिदिनो ओ दैज्लां बोथोर मेसें बोथोरावबो माइनि आबादखौ मावोमोन आरो बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव जोङो माइनि आबाद मावोमोन इदिनो ओ बायदि रोखोमनि माइखौ गायनाय नुयोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो मेसेङाव ओ बिदिनो आसु माइ होनो नामा बेखौ जों बांसिन गायोमोन आरो आसु माइ गायनाय समाव मोसौजों हाल एवनाय जायो ओ दैज्ला बोथोराव जि नांगौ जोंनो ओ आइजें आगजुफोर जेरै औवाजों बानायनाय दंफांफोरजों बानायनाय जोङो एसे रोखोमै नुनो मोनो इदिनो जोङो आसु मा आसु माइ गायनाय समाव जोङो बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ जुंगाल ओ बिदिनो ओ नांगोल बायदि रोखोमनि नांगौ जायो जे आरोना हासनि आरो जों बिदिनो आसु गायनाय समाव जों जेब्ला आसु गायो जों बेखौ हाग्रा गेजेराव रज'नायखौ ओ जोङो बिदिनो हाल एवनाय जायो‌ आरोना गेजेरजों बिदिनो नांगोल बायदिनो नांगोलजोंनो बुजाबनाय जायो आरोना हासिनि बायदिनो गोलाव बानायनानै बिदिनो मोसौ मोसौजों बोहोनाय आरो ना माने गेजेर गेजेर बोनाय होनाय जायो माने बिदिनो जि बिदिनो हाग्रा गेजेर रज'नायफ्रा खारोनो थाखाय बिदि हाखौ एवनाय जायोमोन आरोना बेनि अनगायैबो जों मैगं थाइगंफोर गायो बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ गायोब्लाबो जों गोदोनि समाव ओ बिदिनो न'खराव जानो एबा ओ सोलाय सोल' खालामनो थाखायल' गायनाय जायोमोना बिदिनो गोदोनि समाव रांखान्थिनि आंखाला खम आरो बे समाव रांखान्थिनि आंखालबाबो ओ सुबुंफोरा रांखान्थिनि बेलायाव बारा गोसो होआमोन आरोना बिदिनो गोदोनि समाव ओ बांसिन हादान सिफैनानै बर'फ्रा आबाद मावोमोन नालाय बेनिखायनो गोदो ओ गोदोनि समाव बर'फ्रा रां रुफा खामायनो थाखाय गोबाय दाब दाब जायगायाव थांनायखौ नुवामोन जायनि थाखाय जोङो बर'फ्रा गोदान गोदान हादान सिफायनायखौल' गोसोहोयोमोन नालाय ओ जायफोरखौ हादान सिफायनानै जोङो बिदिनो हाग्रा दानस्रांनानै हाग्रा संनानै गोदान गोदान आबादथिलि मावोमोन आरो बिदिनो जोङो गोदोनि सम समाव माबायदि हाया आबाद मावनो थाखाय मोजां जागोन माबायदि हाया आबादनि ओ मा माइनि थाखाय एबा मा मैगं थाइगंनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ गोदोनि सुबुंफोरा बिराद रोंखा राखामोन आरो बिनि थाखायनो गोबां बर'फ्रा बिदिनो ओ दाब दाब जायगायाव थांनानै हाजो सेर सेर थांनानै बिदिनो हाग्राफोर हाग्राफोर खौ दानस्रांनानै आबाद मावनो थाखाय बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं माइ आबाद बेसर ओ बायदि रोखोमनि सबाय बेफोरखौ मेसेङाव मावोमोन आरोना दा जोङो आथिखालाव बुंनो हायोदि गोदोनिफ्राय दासिम गोबां रोखोमनि सोलायनाय गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गोबां रोखोमनि आबाद मावोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ ओ बिदिनो सोलोंथाइ होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि आयदा दङ नाथाय जों आथिखालाव ओ एग्रिकालसार होनो आबादारिनिबो जों सोलोंथाइ लानो हायो बेनि गेजेर जोंबो सोलोंथाइ ओ बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानानै बायदि रोखोम ओ भारतनि गोबां सुबुंफोरानो बि ए बि एस सि एम ए फरायनाय सुबुङानो आथिलाखाव आबाद मावनाय जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरोना आथिखालाव जों दैज्लां बोथोरावनो बुंनो हायो जोङो ओ आथिखालाव जों गोनोखोआरि दिहुननाय ओ बिदिनो ओ ट्रेक्टर हेन्ड ट्रेक्टर बायदि रोखोमनि ट्रेक्टर इन्जिनफोरजों नो पेट्रल डिजेलजों सालाय्रा ओ मेसिनफोरजों जों आबाद मावो जोङो गायजेननायनिफ्राय ओ जोबजासिम माइ हाजासिम जोङो बायदि रोखोमनि मेसिनजों जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना गोदोनिफ्राय गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां बिनि अनगायैबो जोङो ओ गोदोनि समाव जिबायदि हासार बाहायोमोन जोङो गोबोरखि हासार ओ बिदिनो जों गोबोरखि हासारखौ बांसिन बाहायोमोन जों गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव जों गोबोरखिनि हासार मोननोनो थाङा मानो होनबा जों जिब जुनारखौ ओ खम फिनाय जाबाय आरोना ओ न'खरफ्राव बिदिनो गाइखेर जानायनि थाखायल' मोसौ गायफोरखौ फिनाय जायो नाथाय हालुवाफोरखौ फिनायखौ नुनो मोनला मानोना जोबलांजोबबाय बेनि थाखायनो गोबोरखि हासारखौ मोननो थाङा जों बिदिनो हाथाय बाजाराव मोननाय एबा गोनोखोआरि हासारफोरखौसो जोङो बाहायनाय आरोना रासिया बायदि रोखोमनि दिखिफोरखौसो जों बिदिनो संख्रिफोरखौ बाहायनाय जाया जायनि थाखाय जों गोदोनि समाव जिबायदि आबाद मोनो नाथाय जों आथिखालाव बांसिन आबादखौ मोननो थाङा बिदिनो ओ जोङो बिन आबाद मावनाय जायो दानि मुगाव ओ होनब्ला बुंब्ला फोजोबनो हाया नोंथां आबादनि सायाव ओ नोंथाङाबो फोरमायदो नोंथां आं जिखिनि हायो बेखौनो फोरमायनाय जाबाय नोंथाङाबो इसे फोरमायदों नों
औ जागोन नोंथां दा आबादनि बागैथ' नोंथाङाबो गोबांथार आंनो खोथा फोरमायलांबाय जे गोदोनि जि सुबुंफोरा माबादि आबाद मावोमोन आरो दानि सुबुंफोरा माबायदि गोदोनिख्रुइ साबसिन जि आबाद मावो बेनि सायाव नोंथाङाबो गोबां मोजां मोजां फोरमायलांबाय दा बेनि बागैनो आंबो एसे जि आंनि मोनदांथि आं फोरमायनानै नोंथांनो होनो जे आबाद मावनाया गोदोनि जे आबाद मावनाय दानि आबाद फोर मावनाय जोंहा माखासे फारागखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां औ आबादनि फारागा एसे बेलेगमोन मानो होनोब्ला गोदो जेरैबायदि सुबुंफ्रा गावनि एसे एनै रोंगौथिखौनो लानानै आबाद मावोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा माखासे जि सोलोंथाइ लानानै आबाद मावो बेवहाय जोंहा एसे साबसिन जों फिथाइखौ माने
जे जों नुनो मोनो दानि सुबुंफोरा फरायनानै बायदि बायदि रांजों फरायनाय जों नुनो मोनोना
नोंथां बारा मोजां खोनानो मोनाखै नोंथाङा एसे गोसायै बुंबानो जाबाय हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा एसे गोसायै बुं बारा मोजां खोना हैया रावखौ फिसा फिसा खोनानो मोन्दों
औ दा दा खोनादों दा नोंथां
औ-औ गोसा बुं दे औ
ओ माने गोदो जेरैबायदि सुबुंफोरा आबाद मावोमोन दा बेफोरनि सायावहाय बुंनो थाङोब्ला जे दानि सुबुंफोरा माखासे जि सोलोंथाइ लानानै गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सोलोंथाइ लानानै डाक्टार इन्जिनियार बाय बेबायदि फरायनानै गावनि सुबुंखौ जिउ खुङो नाथाय दा दायो जों नुनो मोनो जे आबादनि बेलायावबो फरायनानै एग्रिकालसारनि लाइनजों फरायलांनानै दानि सुबुंफोराबो माखासे जे आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बे गोदो जेरैबायदि सुबुंफोरा माखासे अर्गेनिक ज हासार गोबोर हासार बायदि बायदि खानस्रि खिनि हासार एम्फौ एनलानि सेवनाय हासार बायदि बायदिजों आबाद मावोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनला जे बेफोरबायदि जे अर्गेनिक हासार बेफोरबायदि जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला बे दानि जे गोनोखोआरि आदबजों दिहुनन्नाय माखासे जि मुलि बायदि बायदि बेफोरखौ जोङो गोबांथार दानि सुबुंफोर
जों बाहायनानै माखासे मोजां मोजां आबाद दिहुननायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा मिथियामोन जे गोदो माबायदि माबायदियै आबादखौ मावोब्ला मा रोखोमनि मुलि होयोब्ला जोंहा आबादा मोजां जागो गोन जों बेफोरनि बागै गोदोनि सुबुंफोरखौ मिथिनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय दानि जे फरायनानै आबाद मावनाय जे बेफोराव जोंहा माखासे एग्रिकालसारनि लाइनजों फरायलाङोब्ला जोङो गोबांथार
माखासे जि नांगौ जानाय माखासे मुलि बेफोरखौ जोङो जे फरायनानै नों मिथिजोबखायोमोन मा मैगंआवहाय मा मुलि होयोब्ला जोंहा मोजां फिथाइखौ जों मोनगोन मा मैगंआवहाय मा बेमार जायोब्ला जोङो मुलि मा मुलिखौ होबा जोंहा मोजां फिथाइखौ जों मोनफिननो हागोन बेफोरखौ एग्रिकालसार लाइनजों फरायलाङोब्ला निसय जोंहा मिथिनो मोनो दा बैफोरजोंनो दानि सुबुंफोरा माखासे बैफोरखौ गुदि खिथा फरायजोबनानै जे दानि सुबुंफोरा जिबायदि आबादनि ओ आगान होदों आबादनि सायाव आगान होदों बा आबाद मावदों बैफोर सुबुंफोरा गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेल' नंङा जे जोंनि माखासे सुबुंफ्राल' आबाद मावो गुबुन हादोरनि सुबुंफ्राबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जे जोंनि हादोराव फालांगि खालामफैनायखौबो जों नुयो आरो जोंनि हादोरनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै गुबुन हादोराव फालांगि खालामहैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा आबाद गोदोनियाथ' जों नुनो मोनामोन जे गुबुन गुबुन जायगायावहाय बिदिनो फालांगि खालामहैनाय दा हान्था मेलानि बेलायावबो गोदो फालांगि खालामनो आबादनि माखासे जि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ फालांगि खालामनाया माखासे गोबां जेंनाफोरमोन हान्था मेलानि बेलायावहाय जेंना नुजाथियोमोन नाथाय दा हान्था मेलायाबो जोंहा मोजां बेनिफ्राय मोजां जौगानो हमदों बेनि जाहोनाव गुबुन जायगायाव जोंङो माखसे फालांगि खालामहैनो थाखाय जोंहा गोरलै जानानै दा गोदो जेरैबायदि सुबुंफोरा आबादजों रां आरजियोमोन दा बेनिख्रुइ साबसिन दानि सुबुंफोरा आबादनि गेजेरजों रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा होमबा नों औ जोंहा खोथाया बुंबाबो जोबा बेनिखायनो समाबो जाबाय जोंहा नोंथां अब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायदिनि नोंथां
औ